औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानै जाहैबाय नों थां नोंथांजों माने फंनैसो बा बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां
औ जागोन नोंथां रायलाय जागोन
बेबायदिनो ओ जोंहाथ' बार माने बारा औ मा मा माने माबोरै बारो आरो बेनि मा होनो औ बेबायदि बार बार बारनायनि माने गोबां जाहोन थायो नालाय नों
औ
औ औ नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जेरै जोंना बार होननानै बुंङोब्ला ओ बारा जोंना गोबां रोखोमनि बारो नंङाहोमब्ला नोंथां ओ बिदिनो जोंङो ओ बार होनानै बुंङोब्ला जोंना बाराथ' जेरै बार बारदै सिया फैयोबा बिदिनो न' बांबो खहा खालामलांङो बिफां लाइफांफोरखौबो खहा खालामलांङो औ माने गोबां रोखोमनि बार बार जोंना जेरै जोंना औ मौसुमि बारबो बारो बिदिनो जोंना ओ बाराथ' जोंना ओरैनो जोंनि मानसि सुबुंजोंहाय बे मिथिंगायाव माने गोसारनानै थाखायोआनो ओ अब्लाबो जोंङो बै बारखौ ओ माबेबा समावहाय नुनो मोना अब्लाबो जोंना बे बारा जों जों मिथिंगाजों गोरोबना ना मानसि सुबुंजों गोरोमनानै बे बारा थाखाबाय थायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंना थांना थानायावहाय बारनि गोनांथि जेरै जों बार गैयाबा मानसि सुबुंङा औ थांनानै थानो हा हानाय नंङा आरो नोंथां औ बिदिनो जोंङो ओ बार खौ नांथारगौ मानसि सुबुंनोहाय आरो जोंना मानसि सुबुंनि अनगायैबो औ बिफां लाइफां जिब जुनारफोरनोबो जोंनो बारनि गोनांथि थि जेब्ला जोंना ओ बारा गैया जायो जैरै जोंना सान्दुंल' जायो अब्ला जोंनि बिफां लाइफां एबा बिदिनो जिब जुनार आरो मानसि सुबुं गासै बो माने ओ रानथाब खोनथाब माने गाज्रि महर लागोन आरो नोंथां बिदिनो जोंनो औ बारनि गोबां गोनांथि जोंखौ जोंनो माने बारखौ नां थारगौ आरो नोंथां बिदिनो ओ बुंनो थांङोब्ला जोंना बारा ओरैनोथ' जोंना ओ दा दैज्लां बोथोरावहाय ओ बिदिनो माने माने जेरै जों खौ बुंङो जों बारदै सिख्ला ओ बारदै सिख्ला बार फैनो नागिरो जोंना ओ अ जेब्ला बे बारदै सिख्लाया फैयो अब्ला जोंना बिदिनो बिफां लाइफां जोंनि मान सि सुबुंनि थाग्रा खुलिखौ माने बियो बुफाय बुसि खालामनानै सिलिंखारार खालामलांङो आरो नोंथां ओ जेरै जोंनो बारखौबो एसां माने ओ माने जायखौ बुंङो जोंङो बारदै सिख्ला माने बेखौ जोंङो माने लुुबैया आरो माने गियो जोंङो बारदै सिख्ला फैयोबा जों जोंनि खहा खालामनांसिगोन ओ औ औ बिदिनो माने जोंना ओ गिनाय फैयो मानसि सुबुंनावहाय औ अब्लाबो जोंनो बारखौहाय नांथारगौ आरो नोंथां जेरै जोंना बारा ओ गोबां मोजां खामानियावबो मदद होखायोनोखा ओ अब्लाबो जोंना बारा ओ जेरै गेसाव गुबुन बुगथिंना लाबोनानै नै मानसि सुबुंनोहाय माने बेमारबो सोमजिहोनो हायो आरो नोंथां ओ जेरै जों जोंना ओ गोबां गेसाव गोफोन बिदि गारना दोननाय जायो जेरै जिब जुनार थैना थायो बेफोरनिफ्राय माने था ओब बुथिं बुथा लाबोनानै मानसि सुबुंफोरनावहाय माने बेमार खालामनोबो हायो आरो जोंनि बाराहाय ओ औ बिदिनो जोंङो नैबे जोंनि गामि ओनसोलफोराव हाय जोंना गोबां ओ माने मोजां बार बारो होनना जों बुंनो हायो मानो होनब्ला जों ना बिफां लाइफां दं मिथिंगायारि सावगारि जोबोर समायना जोंना ओ गामि गफायावहाय एसेबां बिदि बारजों बेमार जानायखौ जों नुनो मोना ओ जोङो नुनो मोनो ओ टाउन जायगायावहाय बांसिन बेफोरबायदि बारनि बेमार लाबोनानै बारा बेमार लाबोना माननाय जानाय बिदिनो गोबां बायदिसिना बेमाराव गोग्लैनाय होननानै जोङो औ लोमजानाय औ औ नंगौ माने औ निउस फोराव जों नुनो मोननाय नङाब्ला नोंथां औ बि दिनो गुबुन ओनसोलावहाय बांसिन जों जानाय गुबुन हादोराव जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंना नैबे गामि गफायावहाय एसेबां बारजोंहाय बेमार जाना गोग्लैया थानायखौ जोङो नुनो मोना मानो होनोब्ला जोंना गोबां सोमखोर समायना बिफां बिफां दं आरो जोंनि गामि गफायावहाय एसेबां गेसाव गोफोन जिराद गारनाय जाया जोंना सावनानै होनाय बिदिनो मानसि सुबुं फैयोब्लाबो जोंना गारनानै दोना साव होनाय जायो बेनिखायनो जोंना बेफोरनिफ्राय गेसाव गोफोन माने बारा बुथिंनानै लाबोनो मोना एबा खम आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बर' गामियावबो माबेबा दाबसे जायगाफोराव बिदि बां बांद्राय मैला खालामनानै लायोब्ला बेफोर बेमारा बारजोंहाय सोमजिनानै जानो हागौ बिदिनो जोंहा बारा गोबां रोखोमनि बार होनना जों बुंनो हायो जेरै जोंहा मौसुमि बार आरो बिदिनो जोंना मौसुमिबार होननानै बुङोब्ला जोंना मौसुमि बारा ओरैबायदि माने खनसेल' बारगोन बेयो ओरैबायदि गुसु फैगोन आरो बे बाराहाय जोंना औ मौसुमि बारा जोंना गरम बोथोरावहाय औ औ थान्दा खालामलाङो आरो जोंना मौसुमि बार बाराहाय गरम बोथोराव फैनो नागिरो बांसिन जोंना मौसुमि बारा बिदि सोनाब सोनाब सोनाब खनानिखौ फैयो होनना जों बुंनो हायो मौसुनि बार बेहाय बिदिनो जोंना बेयो गरम बोथोरावहाय फैयो फैनानै माने बाराथ' जोंना गोसारना थायो अब्लाबो जोंना मौसुमि बारा फैयोब्ला जोंना खनसेनो माने सिउ बारलांनानै जोंनि देहाखौ माने सुग्लायहोलाङो आरो नोंथां बिदिनो जोंना गोबां रोखोमनि बार बार होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां जोंना बारा जोंजों अराय सम जोंनो लोगोआवनो थायो खिन्थु जों बारखौ नुनो मोना माने जों जेब्ला बिनि बिफां लाइफांफोरा मावगोन अब्लासो जों मिथियोखि औ बार दं होननानै जों मिथियो जोंनि मोदोमाव एबा देहायाव बारा नांलांगोन अब्लासो जों बार दं होननानै जों मिथिगोन आरो नोंथां नङाब्लाथ' जों ओरैहाय बारखौ मोमदां हाया एबा हमदां हाया मेगनजोंबो नुनो मोना नालाय नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो नोंथाङाबो बारनि बागै एबा जोंना बारा मा बायदि खहा खालामो आरो मा बाय
औ
गोजोननाय होयो बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
नों नोंथाङा दानिसो नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो माने जोंना बारा एखे रोखोमैनो बारो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा बार माने बारदै सिख्ला बार आरो जोंहा माने बे मौसुमि बार औ जोंहा माने बे बार बे माने बारदै सिख्ला बारा जोंना माने बेबायदि बैसाग थांखांनायनि उनाव माने दैज्लांनि एसे खाथियाव माने गोबां बारो आरो नोंथां औ-औ बे बारा माने माने गोबां मानसिफोरनि गोबां खहा खालामो आरो नों थां औ बेबायदिनो दंफां लाइफां बुफायनानै न' बां बुसिना न' बां बुफाय लांजोबनानै माने बे बारदै सिख्ला बारा माने गोबां माने जोंनि खहा खालामो आरो नोंथां।
औ।
औ-औ जोङो मानेब बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव माने अखाजों फैफानाय बारखौ जोंहा माने गोबां गोबां गिनाय मोनो आरो नों थां औ औ नों हा दानिसो नोंथाङा बुंलां‌ बुंखा खाालांनाय बायदिनो जोंहा माने मौसुमि बार औ मौसुमि बारा जोंहा माने बेबायदिनो गोलोम बोथोराव माने जोंहा माइ साय गायखांनायनि उनाव माने जोङो माने बेखौ औ बारोब्ला जोंहा माने जों बिराद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां। औ जोंनि देहाफोरखौ माने सुग्लाय होजोबो बेबायदिन थान्दा गोजोन सान्थि मोनहैयो आरो। औ औ जोंहा आरो मा होनो नोंथाङ बेबायदिनो उम। मेसें बोथोरनि बारा माने जोंनि देहाफोरखौ जोंनि माने थासारि जायगाफोरखौ माने रानस्राव रानस्राव खालामो आरो नोंथां। औ औ र स्राव रानस्राव माने जोंहा माने बेबायदि मेसें बोथोराव गोजां बोथोराव बार बारोब्ला जोंहा माने थानो सुखुवा सुखुवा मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंहा माने नोंथाङा बुंलां बुंखालांनाय बायदिनो जोंहा माने बेबायदि बिदिनो बारजोंनो जोंहा माने गोबां बेमार आजारबो सोमज फियो औ। बेबायदिनो जोंहा माने जोङो दासिमबो नुनो मोनो माने बार बारफोरजोंनो जोंहा माने गोबां मोसौफोरनि बेमार बे बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
औ दाउ दास दासिमबो जों नुनो मोनो माने मोसौफोरनाव गोबां बेराम जानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो बारजों फैनानै औ मानसिनावबो जोङो बेबायदिनो मानसिफोरनावबो जायो जोङो जेरै खिनाय गोबानाय लोमजानाय माननाय बेबायदिनो गोबां बेबायद दिनो गाराय बेफोरबायदि जानायफोरखौ जोङो बारजों फैनाय होननानै मिथियो आरो नों नोंथां औ औ बेफोरो गाज्रि बारहावानि औ नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो माने जोंनि बे गामि ओनसोल फोराव जोंहा माने बार बारोब्लाबो जोङो एसेबां लेथ्रा बारखौ जों मोनजाया आरो नों थां औ औ बे। बेबायदिनो जोंहा माने टाउन सहरफोरनि बारफोराथ' माने बार बारोब्लाबो बिराद गेसाव गोफोन मोनामनाय बेफोरबायदि आरो नोंथां औ जों बेफ माने औ। औ जोङो माने बेफोरखौ बारोब्ला जोङो माने बेमारसे टाउन सहरनि बार बारफोरखौ जायोब्ला जोंहा माने बेमारसो जानो हागौ आरो नोंथां औ जोंनि माने जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव माने ओरैबायदि गुसु मोजां माने जोंहा माने औ माने ओरैबायदि जों थाजिम मोनो बार बारोब्ला।
औ औ नंगौ मोथां।
औ बेबायदिनो माने जों औ। जोंहा माने बुंनो थाङोब्ला औ औ औ नोंथाङा होखानाय बायदि जेरै जोङो बारखौ बारा जोंनि खाथियावनो थाफायो जोंना बेखौ नुनो मोना औ हमदां औ हम दान हाया जोङो बेखौ जेब्ला दंफांनि बिलाइफोरा मावो अब्ला जों बेखौ बार बार बारदों होननानै जों मिथिनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो माने बारदै सिख्ला बारोब्ला जोंहा माने गासैबो खहा खालामलाङो जेरैहाय न' बां बुसि बुफाय बुसि बेबायदि खालामलाङो आरो नों थां औ नोंथाङा बुंखानाय बायदिनो बेबायदिनो जोङो बार गैयाब्ला थ' जों थांनानै थानो हाया नों थां औ औ मानसिनि जिउवाव जोंनो बारनि गोबां गोनांथि आरो ना नोंथां औ औ गोनांथि बिदिब्ला नोंथां औ समाबो जानानै फैबाय औ नंगौ नोंथां नोंथांजों बारनि सोमोन्दै सावरायना गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ औ नोंथां औ औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां।
औ